हेलौ
औ खोनादों ना बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोबाय अ अ दा जों डाइरेक्ट टपिकआव फैनोसै
औ दे
औ जों दा बर'फोरनि समाजारि जेंनाफोरनि बागै फंनैसो सावरायगोन आरो दा जोंहा समाजा जेंना होनोब्लाथ' ओ जोंनि बर' समाजाव बुंस सनो हायै माने बुंनानै फोजोबनो हायै माखासे गोबां बाथ्रा ओ जेंनाफोर दं आरो जों दसे रायलायनायजों फोजोबनो हाया दा आं माखासे ओ बाथ्राफोरखौ बुंग्रोनि जोंनि बर' समाजाव स्पिसेलि जों गामि एरियाव याव नायोब्ला नुयो आं ओ जोंनि बर' न'खरफोराव गोबां जौ लोंनानै न'खरफोराव दावराव‌ दावसि दुम दाखाल खालामनाय गावनि गथ'फोरा फरायदों ना मोनजादोंना मोनलोङाखै बेफोरखौ दिथा होनो रोङै बिमा बिफा फोर दङ बे जोंनि जोंनि समाजारि बर'फोरनि समाजारि जेंना बेनि अनगायैबो जों लाइमोन फोरनि फारसे जों नायोब्ला इ नुयो ओ निस निसा लानानै लेखा माने उन्दै बैसोआवनो निसा लानानै गावनि फरायनाय सम गावनि खामानि मावनांगौ समफोरखौ ओरैनो बारहो हरनो बेफोर बेफोरबायदि आरो बेफोर जाबाय जोंनि समाज आरो जोंङो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे गोबां समाजारि जेंनाफोर दङ जायफोरखौ जोङो रायज्लायथ'वाखै नाथाय जों बेफोरखौ रायलाया ओ बिदिनो आरो जोंहा समाजारि जेंना होनोब्ला जोंनि गेजेराव मा मे लाइमोनफोरनि गेजेरावनो जायो गोबां मानसि ब्रा आ बेखारनि जेंनाजों ओरैनो गोदोसोनानै दं साख्रि बाख्रि मोनाखै बा खायसेफ्रा नागिरनानै लानो रोङा बिजनेस फोर मावनो रोङा बेफोरबो जोंनि मोनसे मोनसे समाजारि जेंना आरो सोरबा बायदिया लेखा फरा फरायदोंब्लाबो मा खासे स्किलफोर स्किलफोराव स्किलफोर गैयिनि थाखाय माने ओ हाया साख्रि बा ख्रि फोर मोना आरो दा बेफोरबायदि जायो बेफोरो जाबाय जोंनि मोनफा मोनफा समाजारि जेंना दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै आं नोंथांनि फ्राय मिथिनो लुबैदों आरो ना नोंथाङा बेफोर नोजोर होनानै फंनैसो बुंनानै होयोब्ला मोजां जायो
बिदिनो गोदोहाय जेब्ला न' बिदिनो बांसिन माने बेखार दंमोन आरो मानसिफोरा गोदो जेबो फरायनो जेरै फरायसालिफोराव थांनो थाखाय फरायसालिनि
उम
फरायसालिफोरा जोबोद खममोन बिदिनो बिजाबखौ नांगौ समाव मोनामोन नाथाय आथिखालाव बिदि गोबां बिजाबफोरखौ मोननाय जाबाय जेरै सोरखारि स्कुलफोराव बाबो नांगौ बिबां बिदिनो मोननाय जाबाय ओमफ्राय बिदिनो आथिखालाव माने गोदोनिसाय माने फरायनाय बांसिन माने जाफुंनायखौ नुनो मोनदों आरो जाफुंसारनायखौ गोदो जेरैहाय बेकार थायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि बेकार थार लामानो होनोब्ला दाथ' जों सोलोंथाइया गोनांथार बयनिबो जिउआव बेनिखायनो बिदि सोलोंथाइखौ लाथारो आरो माने बर' मिडियामावल' नङा गासैबो अस असमिया मिडियामावनो जा इंराजि मिडियामावनो जा बेफोराव माने फरायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जाय बांसिन जेनेबा न'खराव गोनांसिन बेफोर मानसिखौसो आङो इंराजि मिडियामावहाय बांसिन फरायनायखौ नुनो मोनो आरो
उम उम आ दा बेफोरो बेफोर जाबाय जोंनि स समाजारि जेना मोनफा मोनफा आ दा जोंनि बर' गामिफ्राव नुयो दा हौवा हिन जाव उन्दै बैसोफ्रावनो उननिफ्राय सौग्रावना थाब थाब हाबा जाना नै न'खर सालायनो रोङा नांलाय खमलाय उम न'खर सालायनाय बेफोर मोनसे मोनसे मोनसे जोंनि समाजारि दा बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय थाखाय जों माने गामि एरियाफ्राव आ थांखि लाजायो गामिनि आ गामिनि गामियाव मोनसे गामि आफादफोरा थां जायो आरो एनिफ्राय नखरफोराबो बिमा बिफाफ्रा स्ट्रं जानांगोन गाव गावनि गथ'फोरखौ बुजायनो हानाय जानांगोन लेखा फराफ्राव गोसो होहो हानाय जानांगोन आरो जोंहा ओ न'खरफोराव जायफोर मेन मानसि बैसोरबो जुमाय लोंनानै ओरैनो न'खरनि खोथा बाथ्रा सान फोरखौ लेखा फरायहोनायफ्राव गोसो आतसा दा बेफोरखौ माने साननो थानांगोन आरो न'खरनि गारजेनफोरा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों बेसबायदि राहालायायोब्ला फोजोबस्रांनो हायो बेनिफ्राय जोंहा फारसेथि लाइमोनफोरखौ नायोब्ला लाइमोनफोराबो ओरैबायदि दंसै माने ओ निसा लानानै गुबुन गुबुन निसा लायो जायफोर निसाफोरखौ जों जुमाय ओ बिरि सिग्रेटनि अनगायैबो माखा माखासे निसाफोर लायो जायफोरखौ जों बुंथावा दा बेफोरबायदि लाइमोन फोराबो बेफोरबायदि निसा लानानै ग अबा पिकनिक सिपट अबा गामिफोरनि लामा बाइक साखावनाय आ मानाय मान फोर धुमखि होनाय बेफोरबायदि खालामो दा बेफोरखौबो जोङो गामिफोराव स्ट्रं जानांगोन आरो गामिफोरा बेफोरखौ राहा लानो हायो बेनिफ्राय न'खरनि बिमा बिफा। बाफोरावो माने गोरा जानांगोन बेफोरखौ बादा होनो हानाय जानांगोन आरो बेफोरखौ जों बेफोरबायदि। खालामोब्ला ओम फोजोबस्रांनो हायो आरो दा। फारसेथिं जों माखासे आ बेखारफोरनि जेंनाफोरखौबो जों आ जोंनि गेजेराव माने उम दा लेखा फरायनाय मान फ्रा गोबां जाबाय मानसिफोरनि अनजिमाया बांबोबाय दा बेनि सायाव बेखारनि अनजिमायाबो बांसिन बांबोदों आरो सरखार सरखारारफोराबो माने साख्रि बाख्रिफोरखौ आ बयनोबो होजोबनो हायाथ'। बयबो साख्रि बाख्रि मोनजोब ख दा बैफोर बिथिङाव नायोब्ला जों माने जायफोर ओ दायो जाखांफुनाय लाइमोनफोर बैसोरो माने साख्रि बाख्रि ल लामा नायबाय थायालासे गाव गावनो माबा मोनसे आ रोंगौथि गोनां गावनि मोजां मोननाय आयदाफोर खौ लानानै ओ बिजिनेसफोर खालामनो हायो बा गुबु गुबुन गुबुन बिदिनो आ रां आरो सोरजिनायनि लामाफोरखौ सोरजिनानै लानो नांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां
जायफोरानोखि माने जेबो स्किलफोरनि फारसे रोंगौ। बैसोर माने साख्रि बाख्रि ल नागे बाय थायोब्ला बिसोर माने उनफोरावहाय माने फेलें जाहैखायो दा बेफोर बाथ्राफोरखौ गाव गावनो साननो हालांगोन न जाय दा बेफोरो जोंनि मोनसे मोनसे समाजारि जेंना आरो बर' बर'फोरनि समाज बर'फोरनि गेजेराव दा आरो बेफोरनि अनगायै बेगायबो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां समाज गोबां समाजारि जेंनाफोर दंबावो फरायनायनिफ्राय लानानै ए फरायनायनि फ्राय लानानै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ना आथिखालाव आ गाननाय जोमनायफोरनि बिथिङावबो नायोब्ला माने किसुमान मानसिफोरा बर'फ सनि द दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननो नागिर
औ औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि जायो आरो ओम जोंहा जानाय लों नायफोरावबो माखासे दोरोङारि दङ बेफोरखौ बर' मानसि फोरा माने सोरबा सोरबा मिथिया बुजिस्लाबा दा आ आं नोंथांनि मिथिनो लुबै यो आरोना उम नोंथांनि बायदि ब्ला जोंनि समाजारि गाननाय जोमनायखौ इयुनसिम लांनोब्ला माबायदि राहा लानो हागोन आरो माखासे समाजारि जेंना लाइमोनफोर लाइमोनफोरा जे निसाफोर लानानै गफब मजायो ओमफाय फोरखौ नोजोर होनानै माने गासैखौबो नोजोर होनानै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय
औ माने जोंफोरो जेरैहाय माने इयुनसिम लांनो थाखाय जोङो बर' माहारिफोरा माने दख आइजोफोरा आरोना दख'नाखौनो माने गानबाय थाजानो लुबैयो जाहाथे माने इयुन समसिबाबो गावनि हारियानो माने थांनानै थ थांनानै थाबाय थाथोंमोन बेबायदिनो माने दख'नाखौ जेरैहाय गानबोदों आगोलनिफ्रायनो बिदिनो माने इयुन सम जोंबो जेरै उन्दैफोराबो मान गुब गुबुन हारिनि ड्रेसखौहाय गानालासिनो गावनि हारिनि सिनायथि बेखौनो गाननानै माने सिनायथि लाखियो आरो बेखौ नो लुबैयो आङो आरो बिदिनो लाइमोनफोराथ' दा आथिखालाव बांसिन जौ सेरेब बेफोरखौनो लोंनाय बांसिन नुनो मोनो बिदिनो बायदि जायगाफोराव थांनानै बेबायदि बाइक साख'लाबायनानै बिदिनो बांसिन थैनायखौबो नुनो मोनो आथिखालाव बिदिनो गावनि बाइकखौहाय स्पिड सालायनाय लोगोआव जायो बेफोरो आरो गावखौनो बुहुद माबानानै एसे लेबेल बायदि देखायनानै बिदिनो खायफा मानसिफोरा मार्च स्पिडाव सालायनानै गावनि जिउखौ फोजोबसि लामा लायो जाहाथे बिदि खालामाजासे गावनि जेनेबा न'आवनो थानानै माने बिमा बिफ बिफाफोराबो माने बुजायनानै जाहाथे मोजां लामासिम फैनो हायो आरो गावनि थांखिसिम सहैनो हायो आरो बे बेनो लुुबैयो आं नोंथां
होम
उम थिगानो नोंथांनि बुंनाया दा बिफोरबायदि बेखौ जों राहा लानो हायो उम जोंनि गाननाय जोमनाय बिथिंफोरावबो जों राहा लानो हायो आ ओम बर' हिनजावफ्रा बर' सिख्लाफोर बा बर' हिनजावफ्रा जोंनि आथिखालनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौनो नेवसियालासे बोजबनानै गाननांगौ आरो दा बेफोरखौ जों मेल मिथि सुबुंफोरनि गेजेराव फोरमायना होयोब्लाबो माने लाइमोनफ्रा मिथियो बेफोरबायदि राहा लानो हायो आरो गामि ओनसोलफोराव मा मोजां जायो। जेनेाबा जोंहा माखासे फुजा मेलाफोर जायोबा जोंनि बर' नख'रनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मा माखासे फुजाफोर थायो बैफोरखौ बैफोराव नै गाव गावनि धोरोमङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै ओ गाननो नाजानांगोन आरो मा
औ नंगौ नोथां
बेफोरबायदिजों जों इयुनावहाय जोंनि ट्रेडिसनफोरखौबो लांफानो हायो आरो जों समाजाव आरो जेंना होनोब्लाथ' गोबां बाथ्राफोरबो। रायलायनो हायो नाथाय ओ बेफोरनि गेजेराव जों मा माखासे गोनां गोनां बुसथु माफोरखौ बाथ्राफोरखौ जा
औ-औ
बुंनायनि बाथ्रा बाथ्राफोरनि गेजेरावथ' जों ओ बेफोरनो जों दायो लाइमोनफोरनि बाथ्रा सावरायनो बेफोरनि अनगायै जों स्टुडेन्टफोरनि माने जौगानायनि आइजोफोरनि जौगानायनि ओम जोंनिनो समाजारि गेदेर गेदेरजोंनो फोर दंबावओ फोरखौ जों बेफोराव रायजलायनानै आरो ओ नोंथांजों सावरायनानै गोबां माखासे बाथ्राफोरखौबो मिथिना हाबाय। ओ नोंथांजों आं ओ टपिकआ जोबोद मोजां जादों। दा नोंथाङा मा बुंबावगोन नामा बा जोंहा
अ सम जाबायदि नोंथां अ इयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे बेदिब्ला।